औ
मा खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
आदसा नोंथांनो दालाय मा खालामदों
नोंथांा आंथ' दा माने न'निफ्राय जास्ट दासो माने ओंखारबोदों आरोना दसे ओरैनो गामिथिं बेरायला बायनो दिनै देवबारबो नालाय खामानि खामानि मावनायबो जाया नालाय ओरैनो माने गामिजों दसे ओंखारला बायदों आरो ना नोंथां
आतसा
औ नोंथाङालाय दालाय माथो खालामदों नोंथां
आंबो नोंथां दिनै देवार नालाय ओंखायनो आंबो ओरै साथा लोंनानै एसे गामियाव ओंखारबोनाय जादों माने आंबो गरमबो ना न'आव बेसेबांथो थाबाय थानो होननानै ओंखायनो आंबो एसे बाहेरजों फैनाय जादों आरो नोंथां
अ नोंथां जा जाहोनसो ओंखारबोदोंमोन आं नोंथां जास्ट जानानै ओंखारबोदों माने ना आंनाथ' नोंथां माबासोमोनलै नोंथां मा होनोमोनलै बेखौहाय जोगोनार बिजौ आलु ओमफफ्रायहाय ना मानै माथाम फाइ एवनानै जाबोदों आरो ना नोंथां आङो
आतसा
नोंथाङालाय जाबाय नामा ओंखाम
आतसा जानायाथ' जाथ'वाखै नोंथां आङो माने दिनै आं एसे जानोबो गोसो हैथ'वा साहा लोंनानै ओंखायनो बाहेरजों बेरायबोनाय जादों माने ओमफफ्राय नोंथां दायो नों खामानि एबा बिदिनो माबा मोनसे बिजिफोरमोन नामा
बिजिथ' नङा नोंथां दिनै देवबार नना दिनै बिजिाया दिनै फ्रियानो फ्रियाथ' आङो
आदसा फ्रेन्ड ना हबा बिथाङा माने माखासे टपिक लानासो फैनाय जादों माने सावरायलायनो होननानै
अ हागोन दे नोंथां सावरायनोथ' आं फ्रियानोखा
माने टपिकआ जेनेबा एर'प्लेन आरो ट्रेननि बारै आरो ना जेनेबा अननानै बिथाङा ट्रेननिखौ फोरमायदो आङो एर'प्लेननिखौ फोरमायनोसै मिथिबाय नायबिदों आं जेनेबा एर'प्लेनखौ बुंग्रोनो सानदों आरो ना जे जोंना एर'प्लना मा मा मदद होयो मा मा बुस्थु खामानि होयो अन्नानै बिथाङा ट्रेननिखौ फोरमायहरदो जे जे आं हायो आं बिथांनो फोरमायनोसै जे बिथाङा हायो बिथाङा फोरमायदो मिथिना
औ
आं जेनेबा बुंजेननो सानदों एर'प्लेन एर'प्लेनना जोंना खैथा रोखोमनि दं एबा मा मा खार'नाव बाहायो बेफोरखौ आङो बुंग्रोनो सानदों जे जोंना जे मानसि थिखग्रा ररुप्लेन बेहाय जोंखौहाय मोनसे द दाबसे जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव लांनानै थाङो स्पिदैनो आरो थाबसिनैनो जे जोंनो जोंनि टाइमफोरा माने नस्थ' जायैबायदि जोंखौ जेनेबा थाबैनो लाङो आरो मोनसे जाहैबाय। कार्ग' एर'प्लेन होननाय बे कार्ग' एर'प्लेना बिदिनो बिदिनो जोंनि सामानफोरखौ लाङो जे जोंो करियार माबा माबि बिहरबा बे बस्थुखौ बियो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव लांनायाव जोंनो। लांलाय फैलाय लाबोयो आरो आरो मोनसेबावनो जाहैबाय मिलिटारि एरिप्लेन बे जाहैबाय। जे जोंनि आर्मिफोर बे आर्मिफोरनि थाखाय जे जोंखौ बिसोरो सालायनानै मदद खालामनो हानाय बायदि आरो। बिसोरो मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनानै। जे नायथिंहैलायनो हानाय बायदि जे बिदिनो माबा मोनसे अबावबा। नांलायनायफोर जादोंबा बिसोरो बेफोरखौ लांनानै थाङो बेजों लोगोसे बिसोरो। बेजोंनो गावलायहैनाय खालामो आरो। आरो मोनसेया जाहैबाय जेट फाइटार जेट फाइटारा जे मिलिटारिफोरनि थाखायनो बेबो एरखाबनि थाखाय बिसोरबो। बेफोरजोंनो नांलायो बे आरो बुंनो थाङोबा बे बिराद स्पिडाव खारो। स्पिदाव खारनानै बिदिनो गावनि। माबा जाय मानसिफोरजों नांजलायदों बिसोरखौ बिसोरो गावखलायनो हायो बेजोंनो। आरो मोनसे जाहैबाय प्राइभेट एर'प्लेन होननाय बे प्राइभेट एर'प्लेनना जाहैबाय बे बिदिनो माहाजोन। मोन मानसि जे दसे जायगानिनि दाबसे जाय थाङो बिसोरो गावसिनिसैमोन गावसिनि गावसिनि थाखायल' एर'प्लेन थायो बिसोरना जे बि बिसोरो बे रुप्लेनखौ बेलेगाव होआ बेलेगनो होआ गावसोरनि थाखायल' जे गावसोरो बबेबा बिदिनो। न'निफ्राय गोजानाव थांनोबा बेयाव गाखोना थाङो बिसोरो जे बिसोरो थाब सहनायनि थाखाय जे बिसोरना टाइमारा ख मिथि जायिनि बायदि ओंखायनो बिसोरो बेयाव गाखोना थाङो आरो। मोनसेया जाहैबाय हेलिकप्टार जे हेलिकप्टारा जोंना एसे खुला खुलि जायो जों। जोंहाय बेबो गाहायनिफ्राय लानानै गाहायनिफ्राय लानानै गोजौसिन बिरो बिरो फनानै आरो गाहायावनो फैफिनो बेबो बिदिनो बेबो माबा इदिनो सोरनोबा बिदिनो माबा मोनसे नांब्रबाव जागौबा नांलायनायफोराव बेखौहाय। बे हेलिकप्टारजोंनो होयो जे जोंङनो मुलि बिदिनो माबा मोनसे नांगौ जाबा बेखौ बिसोरो बे हेलिकप्टारजोंनो लांना होयो आरो जों माबा मोनसे सोरनोबा हरनो गोसो ्जादोंबा हेलिकप्टारनिजोंनो बांसिन साबफिनो हायो आरो जोंना आरो दंबावो। सि प्लेन होननाय बे सि प्लेना जाहैबाय जे दैमायाव दैमायाव बायो। दैम जाया जोंना जाहाज गिदिर गिदिराव दोनो बिसोरो बिदिनो। बांसिन बिसिना खामानियानो जाबाय बिसिनाबो। दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव बिरनानै थांनानै माबा बायदिसिना सामान बुस्थुफोरखौ बिसोरो लांलाय लाबोलाय खालामनो। आरो जे जोंना बे प्लेनखौ सोलोङो बिफोरबो बिसोरबो। गिबियावहाय ट्रेनिं प्लेनखौसो सालायग्रोयो बिसोरो जे जे पायलटफोरा जों जे सालायो। माबा एर'प्लेनखौ बिरहोयो बिसोरो बे ट्रेनिं प्लेनजोंनो सोलोङो माने बिसोरबो आरो जोंना आरो। दंबावो एग्रिकालसारेल प्लेन होननाय। ्रि कालसारेल प्लेना जोंना जाहैबाय बिदिनो। बेगर फुैनाय गोजौनिफ्राय बेगर फुैनानै। जे जोंनि हाजोफोरावहाय जोंना जेनेबा दंफां लाइफां गैथाराबा जोंना बेफोराव गोजौ बेरनानै बेगर सेगरखौ साबस्रिना हरनानै जोंना ओबाना जोंना दंफां - लाइफांनि संखयाबो बांलांगोन आरो इदिनो गोबां माबा माबि जागोन आरो आङो बेफोरनि बिथोराव आरो मोनसे बुंबावनो सानदों जे जोंना पेसेन्जार प्लेन जे जोंनि नोंगौ। गिरनानै लाङो बेनि बारै आङो बुंनो सानदों जे बेयावहाय जोंना गोबां मानसिफोरा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनो हायो। थांनानै बिदिनो बिदिनो सोरबा गावनि फसायनाय जायगायाव थांनानै बिदिनो बेरायहैनो हायो जे जोंना बेनि समाव नो खिनो जानो लोंनो सेस सुबिदा दंजोबो आरो बेजों लोगोसे सानै मानसिया बेखौ बिरहोयो आरो बेजों लोगोसे बेयाव बिदिनो एरहसटेस होनाय थायो बिसोरो बिदिनो मा मोन जानो लुबैदोंबा बिसोरो बेफोरनि बन्द'बस खालामो माने बिथां बुंनो थाङोबाथ' जोंना गोबां बाथ्रा दं बुंबाबो हरबाबो जोङो बेफोरखौ रायलायबा जोबनो थाङा थेवबाबो जोंना समनि आंखालखाय आङो बिसिम बुं बुंनाय जादों जानो हागौ बिथाङा ट्रेननि बारखौ बिराद गोबां बाथ्रा रोंगौ अननानै बिथाङा ट्रेननि बारै अन्नानै फोरमायहरबा बिथांसिम गोजोननाय थागौमोन।
अ नंगौ नोंथां। गोथ होननो थाङोबा जोबोद मोजां मोजां बाथ्राखौनो फोरमायहरबाय आंनि सिगाङाव नोंथाङा हेलिकप्टार हलिपटारनि बारि मा मा रोखोमनि खामानि मावो बा अबे बे प्लेनहाय माबायदि खामानि मावो आरो पेसेन्जार लांग्राया माबायदि फ्लेट बेफोरखौथ' जोबोद मोजां मोजां खोन्थाहरबाय नोंथाङा आं आंनि रोंगौथिखौ एसे एनै ट्रेननि बारै फोरमायनोसै नोंथाङा खोनासंबानो जागोन ना नोंथां?
उम।
उम। ट्रेनाबो बिदिनो पेसेन्जार पेसेन्जार थिखांनाय आरो बिदिनो माल बुस्थु साप्लााय खालामनाय माने बेफोराव खामानि आरोना ट्रेनफोराबो होन दाङोबाथ' ट्रेना ट्रेनाथ' होननो थाङोबा जोंनो बिराद सुबिदा होयो जोंनो गोजान गोजान लामायावहाय थांनोबा बा बबावबाफोर सट बुसत माने थांब्रबनो ओंखारलाबायबा बेफोरजों जोङो थांब्रबलाबायनो हायो दसेनो आरो जोंना बारा एसेबां फैसाबो थाङा बेफोरजोंहाय जोंना आरो ट्रेनाबो बिराद रोखोम रोखोमनि ट्रेन दङ। माने जेनेरेल जेनेरेलबथाय जोंना मा ने जानाय लोंनायबो सुबिदा मोनो होमबाबो माने बायनानै जानांगौ सबखौबो
जानांगौ आरो स्लिपार ट्रेन होनो स्लिपार बा बिदिनो स्लिपारा होनो थाङोबा जोंना बिराद माने गोजान गोजान खारग्रा खेबसेनो गोजान गोजानाव थाङो माने जाय मानसिफोरा माने न'निफ्राय माने गोजानाव आवगायलाङो बा खामानि मावनो बा अबेबाफोर माने बिदिनो साख्रिनि ट्रेसफार जानाय बेफोरजोंहाय थाङो गोजान गोजानाव एबा स्लिपार ट्रेेनहाय माने बेहायनो जोङो जानो लोंनो उन्दुनोबा बिराद सुबिदा दं आरोना बेहाय जोंखौहाय सेफलि माने जोंखौ सेफलि माने बिराद ट्रेन्सपर्ट खालामलाङो आरोना जों खौ लाङो मान्ना सेभेलि बिरादनो उम। बेफोरनो आरोना माने ट्रेननि खामानियाथ' ओमफाय इदिनो माने आरो मोननैसो रोखोमनि ट्रेन दंबावो माने मोननैसो रोखोमनि ट्रेना होननो थाङोबा माने मालगारि माने मालगारि आरोना जेरावहाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा माबा माबि खेवो माने जाय माल बुस्थुखौहाय माने बिसोरो गारिफोरजों लाबोनो हाया। बेफोर बुस्थुखौ माने ट्रेनजों लाबोनाय जायोबा लहा गिदिर गिदिर बिदिनो अबबा दलंफोर बानायनाय गिदिर गिदिर दलंफोर बा इन्डास्ट्रि बिदिनो माबा माबि खेवनायफोरावहाय इफोरखौ माने माल लाङो आरो
माने सेब्लिलांनो हायो आरोना बेफोरखौहाय मालफोरखौहाय माने बे ट्रेनाहाय। आरो मोनसेया जाहैबाय माने आर्मिफोरनि आरोना आर्मिफोरनि आर्मिफोरनि थेंआथ' थें जेखौथ' जों मिथिखायो थें होमबाथाय जोङो माबा गुलि माने जेरावहाय जोङो बरदारफ्रावहाय नुयो बांसिन जोङो मबाइलफोरावबो नुयो। माने इफोरनि एफोरखौ माने लाङो आरोना ओफाय बे आरो थटेंकफोरखौथ' जोङोहाय माने जोंथ' नङा माने बिसोर आर्मिफ्राथ' माने लामाफोरावहाय सालायला बाया आरो सालायनो माने बे ट्रेनफोरखौ माने गारिजोंबो लाङो माने बारा गोजानावहाय ट्रान्सफर्ट जायो माने इससिनाथ' ट्रान्सफर्ट जाबाय थायो नालाय बेहायबो बेहाय आर्मिफोरनाथ' नेहाय माने बे ट्रान्सफर जानायाव माने बारा गोजानाव नङाबाथाय माने खाथि फोरावनो बाथाय माने बिसोरो गारिफोरजों हाय ट्रेन्सपर्ट खालाम लांगोन। मानोना गारिफोरजोंनो लांगोन बिसोरो इदिनो गारि गिदिर गिदिर बो गारि थायो बिरादनो बेहायफोरावनो थिखांना लाङो आरो बाराबो माने एथबांबो लाङा बिदिनो आरो गोजान गोजानथाराव होनो थाङोबा गोजान गोजानाव होननो थाङोबा ट्रेनजोंनो लांजोबो बांसिनखौनो।
औ औ।
ट्रेनजोंनो लाङो इसोरनो सेबलि माने हैयो आरोना बिसोरनो माल बुस्थु माने बिराद ट्रेना बिराद होनो थाङोबा बिराद खामानि होयो मानसिफोरनि थाखाय जुगु जुगुनायफोरनि थाखाय
उम
जोंआहाय दसेनो अबबा थांब्रावनो होनबाबो मोनो जोंहाय माने टाइम बा टाइम आरो ना माने माने बे टाइमावहाय बिदि ट्रेन दङ बिदि बिदि टाइमावहाय बिदि ट्रेन दं माने बिराद बेलेग बेलेग ट्रेन थायो ट्रेेनाहाय माने होननो थाङोबाथ' आरो ट्रेना माने इन्जिनाहाय माने बेना खैथा दं इखौ थ' मिथिला मानोना माने खर'निफ्राय सोजोब थखादों जोंनिखौथ' आं बेखौ मोजां मिथिथ'ला आरो ना। बिथां उम मानेम ट्रेनाहाय माने मानसिफोर बिराद लाङो माने ना मानसिफोरबो लाङो माल बुस्थु बेलाङो इदिनो बिराद रोखोम रोखोमनि ट्रेन दङ
औ
आं दानि खोन्था खाबाय आर्मि पुलिसनिबो ट्रेन दङ। बा माल माल बायदिसिना जेरै जेखौ जों मिथियो माल गारि होननानै मिथियो। बिदि ट्रेन दं आरोना आरो पेसेन्जार ट्रेन स्लिपार ट्रेन बिराद रोखोम रोखोमनि ट्रेन दं थ' ट्रेननि बारि माने एथ'बां मोजांबो मिथिजोबला नालाय बिथाङा माने मोजांबोथ' बुजायस'नो हायासै बायदि मोनदों आंबाबो माने आंनि रोंगौथिफोरखौहाय आङहाय बुजाय हरबाय आरो ना बिथांनो आंनि जेसेबांखि बेसेबां हागौ माने बेसेबांखि हाखौ बेखौथ' मिथिला आं जिखुनु आङोहाय जिेसिबां हागौ ट्रेननि बारि एस बुजायजोब्बाय आरो ना मान ट्रेना होनो थाङोबा जोंना खम फैसाजोंनो बिराद खामानि जायो जों खम फैसायावनो टिकेट दानदो आरो टिकेट दाननानै जोङो थांदों आरोना थांनांगौल' जों जिरनांगौल' ट्रेन ट्रेन टिकेट दानोाव एथबां फैसाबो थाङा आरो होननो थाङोबाथ' जोङो बासफोरजों थाङोबाथ' जोंना बिराद फैसा थाङो आरो जोंना ससे लामायावनो बिराद फैसा थाङो ट्रेनावहाय अ माने ट्रेन्ट'ना बासावहाय बेखायनो जोङो बांसिनखौनो माने ट्रेनजोंसो थाङो आरोोना जोङो बिथां दाथ' जोंना समावबो जाबोन